हेल'
खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
औ नोंथां खुलुमबाय।
दे नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय।
औ। बिदिब्ला नोंथांनि औ फन खालामनायनि जाहोना मा मोन नोंथां
उम दा जोङो दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै जेनेबा जोंनि गामिफ्राव माब्रै दाउखौ फिसिनाय जायो बेफोरनि बागै सावरायनो होनदोंमोन नामा
औ नोंथां सावरायजागोन दे जेरैहाय जोंनि बर' आइजोफोरा जा जिब जुनार फिसिनानै न'खर सुंथायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन दे नोंथाङा
ओरैनोथ' जोङो न'खर सालायनो थाखाय नि गोदो गोदायनिफ्रायनो होनजायो जेनेबा मैगं थाइगंनि बादै बा आबाद मावनायनि बादै जोङो माखासे जेनेबा ह हाथथाय बाजारनिफ्राय खरसा जानो थाखाय जोङो दाउ अमा बोरमा बा मोसौ बेफोरखौ फिसिफानाय जों नुनो मोनो आरोखि ओरैनोथ' दाउफोरखौहाय जोङो न'आवहाय माब्लाबा जानो थाखाय बा आलासि फैब्रबबा सिथारनानै होनो थाखाय बा जाहोनो थाखाय बांसिन बेबायदियैनो जों फिनाय जायो आरो बेखौनो जोङो माने माब्लाबा जेनेबा दाउफोरा बुरजाब्ला जोङो माखासे न'खरनि खरसाफोर बायनानै जानो थाखायबो जों बेफोरखौहाय बाजारावहाय लांनानै फानहैनाय जायो नङा होमबा थां दाउफोरखौहाय दा सिगां समावथ' जों दाउफोरखौहाय न'फ्रावनो बिदिनो माफा मानै बा जा हायो बिदिनो फिनानै
औ
लानाय जायोमोन ओरैनो ओ जोङो दाउफोरनो एंखुर बेफोरखौ होनानै फिनाय आरिनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव माने गोबां मानि सोलायनायबो जों नुनो मोनबाय आथिखालावहाय माने सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे माने सिगां समफ्राव जों बांद्राय साननो हायामोन होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। मानि सोलोंथायाइया सिगां समाव एसे खममोन जोंनियाव हाय जायनि थाखाय जों माने गोबां दा जिनोखि खामानिफोरखौ मावदों जों सिगाङावहाय मावनो रोङाखैमोन जेनेबा आथिखालाव जों नुनो मोनबाय माने सोलोंथाइया बारायनाय लोगो लोगो जोङो दाउ माफा मानै फिनाय फिनायनि अनगायै जों मा खालामनो रोंबाय फार्म खालामनो लों-रोंबाय।
औ औ
जोङो न'आवनिनो दिसि दाउफोरखौबो जों फार्म खालामो।
औ
आरो लोगोसे जोङो ब्रयलारफोरखौबो फार्म खालामनो रोंबोबाय
औ औ
हम ओरैनो गोबां नुयोना ससियेल मिडियाफ्रावबो जेनेबा न'फोरावनो सासे आइजोआनो
औ
फिसिनानै न'खर सालायनायनि अनगायैबो जों बेसेबां मानि रां खामायनानै गावनि न'खरखौ डेभलाप खालामबोनाय जों नुयोना। जेनेबा बे दाउनिफ्राय जोङो बिदै फा फाननानै बेनि अनगायैबो जों बेखौ जानो थाखाय फानो मोदोमखौहाय उम बेबायदि आरो दा आथिखालावथ' नोङो उम दाउ फिसिनायखौ माबोरै फिसिनांगौ आरिनांगौ बे फोरनिबो फिसा फिसा जेनेबा स्किल ट्रेनिंफोर होनाय बेफोरबो जों नुनो मोनबायना जायखौ जों उम सोलोंनानै बेफोर बायदि फार्म खालामनायावहाय जों गोबां माने हेफाजाब मोनो आरोखि जों दाउफोर खौहाय माबोरै फिसिनांगौ आरिनांगौ बेबायदिनो जोहा ब्रयलारखौ होनोबा ब्रयलार फिसिनाय होनोबा जोङो माखासे कम्पानिफ्रा मा खालामो बबेबा मोनसे गामियावहाय हरो आरोखि बिसोरो फिनो थाखाय
औ
उम जेनेबा बे फिसिनो थाखाय हरनायावहाय बिसोरो फिसानिफ्राय लानानै जिखिनि जेनेबा आदार बा मु भेक्सिन बेफोरखौ नांगौ बेफोरखौ बिसोरो हरजोबो आरोखि दाउ फिसानिफ्राय लानानै ओमफ्राय जोंङो जायनाखि फार्म खालामगोन बियो मा खालामनांगौ जेनेबा न' लुनांगौ बिनिफ्राय आदार होग्रा बुस्थुफोरखौहाय एसे बायना बायनांगौ आरोखि आदार होग्रा दै होग्रा बेखौहाय बेबायदिनो फिनानै मा खालामो बिसोरो माने एसे खम रेटवहायनो बिसोरो गावसोरनो लांजोबो आरोखि बे ब्रयलारखौहाय बेबायदि खालामो बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो सिगां समाव जोङो जेनेबा ब्रयलारखौ जेनेबा फिसिनो रोङाब्ला जों बेनिफ्रायबो सोलोंनानै लानो हाबाय सिगां समावहाय बिसिनि खौहाय फिसिग्रोबाय होमबाथ' बिसोरो फोरोंबायना माबोरै फिसिनांगौ आरिनांगौ फैबाय थाखायो डक्टारफ्राबो दा जों बेबायदिनो रोङोब्ला हारसिङैबो उनावहाय फिसिनो हाबाय जों दाउफोरखौ दाउ बयलारफोरखौहाय ओमफ्राय माबोरै फिनांगौ
औ
नङा होमबा
ओ नोंथां नंगौ
ससियेल मिडियआवबो जों नुयो माने ब्रयलारखौहाय माने गाव गावनो जेनेबा पासस'था सयस'था बेफोरबायदि फिसिनानै जों रां आरजिनाय बे बेफोरखौ नुयो आरो बेबायदिनो जोंहा दाउजों लोगोसे जे हांसोबो नुयो हांसोखौबो जों फिसिनाय नुयो
औ औ
उ सिगां समफ्राव जों माखासे माने फिसिबाय जेनेबा बिमाजों थाफा होबाय बेबायदिनो आरोखि नेचारेल माने मिथिंगायारि फिसियोमोन नाथाय आथिखालाव मा नुयो बे फिसाखौहाय माने एसे फिसा समावनो जों भेक्सिन होनानै लाखायो आरोखि एसे बुरजा फिसियोबा जाहाथे म बेरामफोर सनदेरा बेनि थाखाय जों भेक्सिन होनानै लाखानाय माने बेफोरो सोलोंथाइजों मोननायजों लोगोसे बेफोर जाबोजोब्बाय आरोखि दा बेबायदिनो जोंनियावहाय फियो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननियावहाय माबायदि फिसियो एसे फोरमायना होदो नामा
औ फोरमायनो हागोन जेनेबा नोंथां बुंनाय थालानो जोंनि दा जोंनि ओनसोलावबो बिदियानो फिसियो आरो दाउफोरखौ आरो बिदिनो दाउ दाउ अमानि बिदिनो फार्मबो बानायबाय बेयावनो आङो अमा अमाखौहाय माबायसाहाय फिसियो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों आरो आं नोंथां जेरोहाय औ अमा जेनेबा अमायाथ' जोंनि जेनेबा अमा अमा बेदर अमानिफ्राय जामोन नाय अमा बेदर बे गैयाबा जोंनि बर'नि हाबायानो जाफुङा बायसा नङा होमबा नोंथां
औ
बिदिनोों हाबाफोराव जोङो बिदिनो जोंनि बर'नि हाबायाव अमा बेदरखौ बांसिन होनायिर बेखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो अमा फिसिनोबाबो जोबोद खस्थ' जायो आरो बेखौ जोंनि बर' आइजो फोर औ जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोद खस्थ'यै गावनि जे फिसाय फिसायखौ मदद खालामनो आरो गावनि फिसाफोरखौ जा रां रुफा एबा जा फिसाफोरनो जा नांगौ बेफोरखौ होनो ह जेबा होन हानायनि नि थाखाय बेफोर अमा दाउ अमा बोरमा जिखुनु जिब जुनारखौ फिसिनाय जायो आरो आरो बिदिनो जों अमा फिसि नो गोनांबा जों गिबियावनो जे अमा फिसा बायना लाबग्रोनाय जायो आरो हाथाय बिदिनो हाथाय बाजारनिफ्राय लाना फैनानै जोङो बिदिनो
उन्दैनिफ्रायनो जोबोद बिदिनो अमानो जे जाहोग्रा आदार जेरैहाय माइखौ सौनानै ओंखारनाय जा माइनि जुजाय गुन्दै जायखौ गुन्दै होनना मिथिगौ जों औ बे गुन्दैखौ अमानो जाहैयो आरो बेयाव आरो जा बिदिनो अमान अमायाथ' बायदिसिनाबो जायो जेरैहाय जों थास' रुना होबाबो थास' जायो बिदिनो थालिर बि बिफां जेनेबा थालिर फस्ला बेफोरखौबो जायो आरो अमाया बि बायदि बायदि हाग्रा बंग्रा बिदिनो हाग्रा लाइफांफोरखौबो जायो आरो आरो बिदिनो आरो जों अमानो मोनसे जेरैहाय जा सेरेब सेरेब जौ सेरेब खावनानै जा ओंखारो अफ्रि बे अफ्रिखौबो जोङो अमानो होयो आरो नोंथां बे औ-औ बिदि बिदि संनानै आरो जोङो अमानि दाना अमानि दाना जा जोङो बिदिनो हाथाय बाजार गलाफोराव बायनानै मोननाय अमानि दाना बेफोरखौबो जोङो अमानो जाहैयो आरो आरो जों बायदिसिना गोदोनि जुगाव बिदि बारा दाना साना जाहोआमोन आरो आथिखालाव बिदिनो दाना उनु जायो आरो बायदिसिना मुलि बिदिनो बिजि उनु होयो आरो अमाखौ जाहाथे बियो थाब थाबनो देरो देरनानै बिदिनो फाननो हायो बेफोरनि थाखाय आरो नोंथां।
आरो बिदिनो ओ अमा अमानो जेनेबा अमा फि अमा फिसिनोबा बिदिनो अमानि थाग्रा न'बो नांगोन जेरैहाय अमा गलार गोदोथ' बिदिनो औवानि थिं सायला बिदि लुना होयोमोन नाथाय आथिखाल आथिखालाव बिदि पाकानिफोरबो लुना होयो आरो। औ औ बिदियानो आरो आरो जा नोंथाङा दा दाउखौबो बुंदों दाउखौबो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायसायानो फिसियो। जे ओ मोसौखौ बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय मोसौखौबो मोसौखौथ' जोङो साफ्रोमनिबो न'खराव नुयो नुयिखोनो नुयो होनजायो नङ नङा होमबा नोंथां बेयो न' गासिबो जेनेबा न'खराव खायफा खाननैनियाव थाया दसन एफा फ्राय बांसिन थायो आरो मोसौआ। जेरैहाय ओ गोदो बिदिनो मोसौ हालिजों एवोमोन ओ बिदिनो आबाद मावनोब्ला ओ दानि दानि जुगाव बिदि मोसौ हालिफोरखौ बारा लाबांला जेरै मोसौ गाय बेफोरदिखौ बांसिन फिसियो आरो जाहाथे बेनिफ्राय जोङो फिसा मोनो। बिथांमोना बेबायदिनो गाइखेर गाइखेर आरि मोनो जेरैहाय मोसौनि गा गाइखेरखौ जों बायदिसिना खामानियाव बाहाय जायो जेरै
उम‌
ओ बानायनाय एबा साहा आलासि उलासि फैबा जों साहा फुदुंना होनो हानाय। आरो जेरैहाय गा गाइखेर दाखा एबा गाइखेर मिखि बिदि बानायो आरो पनिर बेबायदिबो बानायनो हायो आरो नोंथां। आरो औ बिदिनो मोसौ मोसौ मोसौआबो जों मोसौखौ मोसौखौ लक्ष्मि आइ बिदि गपाल फुजा बिदि फुजाबो होयो आरो मोसौनि नामाव जोङो।
ओम ओम
आरो जेरैहाय बोरमाफोरखौ बुंनो थाङोबा आरो बोरमाफोरखौबो जोङो बिदिनो ओ उन्दै जेनेबा गोरलैनिफ्राय बिदिनो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबो एबा खाथि खाथि खाला ओ गामि गामि ओनसोलफोरनिफ्रायबो जोङो बायनानै मोनो। आरो बिदिनो लाबनानै बेखौबो जोबोद जो थोनै फिसियो फिसिनानै बोरमानो जेनेबा थानाय जायगा होनब्ला एसे जौ स्रां लुना होनांगौ जायो आरो बोरमानो।
औ औ
औ बिसोरो जेनेबा जायो बिसोरनि जाग्रा आदार होनब्लाथ' बेबायदिनो ओ मिथिंगाजों मोनो। जा बिफां लाइफांनि बिलाइ हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ जायो आरो आरो जोङो बिसोरनोबो दाना होनोबा दानाबो होनो हायो जेरैहाय हाथाय बाजार फ्राव मोननाय बिदि दाना मोनो आरो बिदि औ बिदिनो गुन्दैफोरखौबो बिसोरबो जायो आरो होजायो। बिदिनो बायदिसिना आरो औ बिदिबा नोंथां जोंनि समाबो जाना फैबाय औ नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनि खिनियाव दोनथनोसै होनबा नोंथां गोजोन
औ दे नोंथां।